अनोथां खलुम बारि नथां
नोंथां खुलुमबाय
ओ मा होनो ओ दोरोङारिनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादों नोंथां सरायनो होना
अ अ औ नोंथां औ
औ जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि एबा गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय ओ मा होनो ओ खुगा मेथाइनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो माबाफोर फोरमायनो हागोन नामा हायो ए नोंथांबा फोरमायनाय
दा जोंनि बर' माहारियावथ' जोंहा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय माखासे ओ बिदिनो थुनलाइ रायथाइ ओ खुगा मेथाइ खन थाय बेफोरबायदि जोंहा सोलिबोगासिनो दं आरो ना। दा आङो नोंथांनो बर'फोरनि माखासे खुगा मेथाइनि सोमोन्दै एसेब्लाबो सुंद'यै नोंथांनो फोरमायना होनोसै।
बर' खुगा मेथाइ होननानै बुङोब्ला जोंहा मा गोदो गोदायनिफ्रायनो मानि ओ जोंनि बर' सुबुंफोरनिनो खुगानिफ्राय खुगा खुगानिफ्राय खुगा सोलिबोयै सोलिबोयै फैगासिनो थानाय मेथाइफोरखौनो जों मा होनो ओ खुगा मेथाइ होननानै बुंनाय जायो आर ना नोंथा। दा बे खुगा मेथाइआ माब्लानिफ्राय जागायजेनामोन बबे समाव जागायजेनामोन जोंहा बेखौ मानि मोन्थिनो मोना आरो नोंथां मानि जों ओ बुंस'नो हाया आरो नोंथां बबे समनिफ्रायबा जागायजेनदोंमोन सोर जागायजेनामोन बैनि जोंहा मानि जेबो मोनथिनो हानाय बिदि गैया दासिमबो नोंथां। नथा थेवब्लाबो जोङो बे बर' खुगा मेथाइखौ जोङो मानि साननानै लानो हायो जे बे मेथाइफोरा मानि जोंनि गोदोनि निफ्रायनो खुवानिफ्राय खुवा सोलिबोबाय थादों आरोना आरो मा दासिमबो बे मेथाइफ्रा दङ आरोना। ओगोदोनि दिनावहाय जोङो बेखौ मा जोङो लिरनानै लाबोनो रोङाखै आरो ना, दा बिनि थाखायनो जोंनि गेजेराव माखासे खुगा मेथाइफोरखौ जोङो गोमालांनायखौ जोङो दा ओ नुनो थांबायला नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला गोदोनि मानसिफ्रा बैफोरबायदि लेखा फरानि रोंगौथि गैयामोन आरोना नोंथां। नाथाय बैसोरनि मेथाइफोरा ओरैबायदि गोथौ गो थौ ओंथि दङमोन माने जोङो बेखौ दा बुंनानै नोंथां खिन्थु जोंहा दाया बेयावनो जादों दे जोंहा मानि लेखा फरानि रोंगौथि गैयामोन जायनि थाख थाखाय जोङो बैफोर मेथाइफोरखौ लिरनानै दोनबोनो रोङाखै। बिनिखायनो जोंहा मा दा बिनि जारिमिनखौ जोङो बुंनो हाया आरोना माब्ला समाव जागायजेना। बा अबे समनिफ्राय बा सोर जागायजेना जोङो दा बेखौ बुंनो हाया आरोना नोंथां। दा ओ दानि गोदान थुनलाइयावहायसो जोङो बै बर' खुगा मेथाइफोरखौ जोङो दा माखासेखौ जोङो लिरनाय महराव मोननो थांबाय आरो ना। दा जोंहा ओ समजों लोगोसे जुगजों लोगोसे जोंहा ओ सोलिबोयै सोलिबोयैसो जोंहा दारमानि माखासे बुस्थुखौ जोंहा ओ लिरनाय महराव दा मोन फैबाय आरोना नोंथां। दा बेबायदिनो जोंहा मा होनो खुगा मेथाइ होननानै बुङोब्ला जोंहा बेनो जाहैबायदि ओ खुगा खुगा सोलिबोबाय थानाय मेथाइआानो जाहैबाय मा जोंना खुगा मेथाइ आरोना दा जोंहा बैफोर बरनि खुगा मेथाइफोरखौ जों माखा से बाहागोआवबो ओ रानो हायो आरो ना नोंथां ओ दा बेफोरनि मुंखौ आंङो ओ मोननै मोनथामसो फोरमायना होनोसै। दा आंङो गिबियाव बुंगोन जोंनि हालुवाफोरनि मेथाइ बा मा लावखार मेथाइ बेयो मोनसे थांबाय जायखौ मानि जोंङो मा ओ मोसौ गुमनाय समफ्रावहाय जेब्ला लावखार फ्रा ओ ओरैनो थायम बा माहोनो फ्रि थायम जायो जेब्ला मोसौखौ गां
मोसौखौ गां बिसोरो
ओ बिफां गुदि बा बिफां सायख्लुमावा थानाय सिफुं सुयै सुयै बिदिनो गावसोरनि खुगाजोंनो बानायनाय माखासे मेथाइफोरखौ रोजाबबोदोंमोन आरो ना। दा बैफोरखौनो जों मा होननो हायो जोंङो बैफोरखौनो लावखारफोरनि मेथाइ होननानै जोंङो बुङो आरो ना नोंथां। दा बिनि उनावहाय दंबावो जोंहा गथ बुरखायनाय मेथाइ बे मेथाइआ जाहैबाय मा गोदोनि दिनाव जोंहा ओ गथफोरखौ जेब्ला मानि बिमा बिफा बबेबा खामानि मावनो थांदों बा बहायबा ओ थांदों अब्ला बैफोरखौ जोंहा बखालिफ्रा लाखिनानै दोनोमोन आरोना नोंथां दा बे समाव जेब्ला गथआ गाबो अब्ला जोंङो गथखौ गाबनायनिफ्राय जोंङो बुरखाय नि थाखाय जोंहा बखालिफ्रा थगाय थसि खालामनानै माखासे बिदिनो मेथाइफोर रोजाबनानै होयोमोन आरोना जाय जों मानानि गथफोराहाय ओ थांनायखौ जोंङो माबोरै खमायनो हागोन बा माबोरै ख खालामनो हागोन जोंङो बैफोरखौ मानि गथफोरखौ बुरखायनो नाजायोमोन आरोना बेफोरखौनो जोंङो मा बुंनो हायो ओ गथफोरखायनो होननो हायो आरो नोंथां दा बिनि उनावहाय दंबावो जोंहा ओ जोनोम हादरखौ लानानै खननाय मेथाइ जाय जाय मा जों हादरखौ गावनि जोनोम जायगा बा जोनोम थावनिखौ मोजां मोननानै जोंङो बेखौ लानानै जोंहा माखासे मेथाइ रोजाबो आरोना जाय मानि बे हादरखौ गावनि जोनोम अननो अननाय ओ अननो ओंखारनानै बा मोजां मोननानै बै हादरखौ लानानै जायनाखि मेथाइ रोजाबो जोंङो बेखौनो मा बुंनो हायो जोनोम हादरनि मेथाइ होननानै जों बुंनो हायो आरोना नोंथां दा बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो हाबा मेथाइ हाबा मेथाइखौथ ओ बयबो मिथिखागौ नोंथां जायनाखि मा ओ जाय मेथाइखौ जोंङो हाबायावहाय बैराथिफ्रा बा मा हाबानि ओ नखरफ्रा खननाय जायो बेफोर मेथाइखौनो जोंङो मा होनो ओ हाबानि मेथाइ होनना बुङो आरोना जेब्लानाखि मा ओ हिन्जाव गोदाना गुबुननि नखराव लाबो जायो अब्ला हिन्जाव गोदानफ्रा मा जायो गाबनो हमो आरो ना मानि दुखु गोसोआव दुखु मोनो अब्ला बै हिनजाव गोदान गामनायखौ जों बुरखायनो थाखाय जाय ओ मेथाइ थायाइआव फुनो बेखौनो जोंङो मा ओ खुगा मेथाइ मा होनो हाबा मेथाइ होननानै जोंङो बुंनो हायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंनि गेजेरावहाय खुगा खुगा सोलिबोनाय माखासे गोबां ओ खुगा मेथाइफोर दङ आरो ना नोंथां जोंङो बेफोरखौ माने लिरनानै लानो रोङियाव बा लिरनानै दोनबोनो रोङियाव जोंहा बैफोरो माखासेया जोंना गोमालांनो हमगासिनो आरो नोंथां ओ नाथाय जोंहा ससे समनिफ्राय जेब्लानाखि जोंनि गेजेराव सोलोंथायाइया जौगाबोदोंमोन अब्लानिफ्राय जों जाय नाखौ जाय जायखौ जोंङो लिरनानै दोननो रोंदों बैसोरो दा बैफोर खुगा मेथाइफोरा दा जोंनि गेजेराव जोंङो दा बैफोरखौ ओ लेखाफ्राव बा बिजाबफ्राव जोंङो मोननो थाङो आरो नोंथां नोंथां आंथ ओ आंनि खुगा मेथाइनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायना होबाय दा नोंथाङा बर'फोरनि बिदिनो सल'बाथा बा खुगा सल'फोरनि सोमोन्दै आंनो फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां
होननो थांनो हागोन नोंथाङा जेरै खुगा मेथाइनि सोमोन्दै आंनो फोरमायनानै होबाय थिग बेबायदिनो आंबो नोंथांनो जोंनि बर'फोरनि मा होनो ओ खुगा सल'बाथाानि सोमोन्दै आं फोरमाय सानदों खुगा सल'बाथा होनना बुंङोबा जों लुबैयो बेखौनो बुंनांगोन गोदो गोदाय माने खुगासो खुगासो सोलिबोनाय खायसे बाथा सल'बाथाफोर जेरै जोङो सल'बाथाफोर बेफोरखौनो मा सल'बाथा बुङो जेरै जोङो गोदो गोदाय आबै आबौमोना गावनि फिसौफोरखौ फुथुनो थाखाय माने बिलिफां हहरा मोन मोनसे सल' बाथाफोर खोन्थायायोमोन बेफोर सल' बाथाफोरखौनो मा खुगा सल'बााथा होननानै बुङो आरो नोंथां जे जेब्ला फिसौफोरा मोनाबिलि समाव बिफां महराव अखाफोर दानस्रां समाव सिदथायाव जिरायनानै मा होनो उन्दुनानै उन्दुयो अब्ला बै समाव बिबौ आरो बिबैफोरा गावनि फिसौफोरनो मोनसे मा होनो सल'बाथा माने उन्दुलाांनो होनो थाखाय गथ'खौ बिमाया ओंखाम संनायाव मुखुब जानायनि थाखाय माने गाबो नालाय बिनि थाखाय मा गथ'खौ बुरखायनानै दोननो थाखाय बे सल'बाथाखौ खोनथायोमोन आरो। बेफोर सल'बाथाफोरखौनो बेफोर खोन्थानाय सल'बाथा बाथाफोरखौनो खुगा सल'बाथा होनना बुङो नाथाय बेफोर सल'बाथाफ्रा खौिर लिरनाय महराव गैया आरो नोंथां बेफोर सल'बाथाफोरा खुगासो खुगा सोलिफैनानै दासिमबो गोबां सल' बाथाफोर दोङो दा गोदान मुगायावसो बेफोरखौ एफा एनै लिरनानै दोनलांनो थाखाय हमबाय आरो नोंथां बेफोर सल'बाथाफोरा गोबां मा होनो जोंनि गेजेराव सोलियो आरो नोंथां मा होनो गोबां सल'बाथाफोर दङो जेरै जोंनि बुथुमनाय बुथुमो आरो बुथुमा दोनो जेरै लिरगिरि बिथांमोनहा जोंनि सल'बाथाफोरखौ मा होनो गोबां गोबां लिरना दोनदों गालांदों आरो बा बुथुमनानै गालांदों। मानो होनना बुङोब्ला गोमाज जोंनि बर' सुबुंफोराव माने सल'दान थानाय सुबुंफोरानो गोबां खमसै बिनिखायनो बेफोरखौ दिनै गोदान मुगानि लिरगिरि बिथांमोना बेफोरखौ जारिमिनाव लिरना गालांनो थाखाय अराय समनि थाखाय माने गावबा गाव लेखाफोराव दिहनानै दिनै लिरनानै खालामदों आरो। बै समाव जेब्ला आबै आबौमोना खोन्थायो सल'बाथाखौ बै समाव गोबां सल'बाथाफोर दंमोन जेरै मा होनो सेल सेलनि सल'बाथा दोङो राजानि सल'बाथा दोङो बिदिनो दोङो सासे बोराय बुरैनि सल'बाथा दोङो बिदिनो गोबां सल'बाथा दंमोन आरो मोनसे मिनिथाव आरो खोनासंथाव जाय सल'बाथाखौ खोनायोब्ला सुबुंफोरा गोमोहाबनानै सिरियै गोमोहाबना खोनासंनानै थायोमोन थायैनो थानो गोनां जायो आरो। माने बेफोर सल'बाथााब ओरैबायदि मोजां आरो सल'बाथा जेरै दोङो राजानि टल बेफोर राजानि टल सल'फोराबो जोबोद इन्टारेस्टिं एबा खोनासंथाव एबा मैनि हाब होनो हानाय मोनसे मोनथाम मोना सल'बाथामोन आरोदों औ राजानि थखनाबो जाबाय मोनसे सल'बाथा बे सल'बाथा। खोथाया जाबाय मा होनो मासे सियाल आरो सासे सुबुंनि सल'बाथा राजानि थखनाबो आरो राजानि थलबो जाहैबाय मा होनो मोसा आरो सेसानिया सल' आरो बेबो मोसाया माने सेसाखौ जानो नागिरनाय मोनसे सल' आरो बे जे सानफ्रोमबो जानो नागिरबाय थायो बे आरो नोंथां बिदिनो गोबां दोङो नोंथां दा आरो राजानि दखनावबो दोङो बान्दर एबा मोख्रा मोख्राजों मानसि दङ आरो नोंथां बेफोरावबो दोङो जेरै बान्दरखौ मा होनो थास' बिफांनि दानिखौनो जाहोनाय आरो एबा बिसंखौनो जाहोनाय मोनसे सल'बाथा आरो बेयो जोबोद मिनिथाव आरो बेबो सल'बाथाया खोनासंथाव औ बेबायदिनो खुगासो खुगा सोलिबो थानाय गोबां सल'बारा नाथाय सल'बाथाखौ दिनै बुंनानै रावबो बुंस'जोबनो हाया मानो होनोब्ला गासैबो सुबुंफोरानो दिनैनि दिनाव एबा दानि दानि समाव माने खोनासंला आरो खोनथालायनायबो गैलालाय गोमालांनो हमबाय बेबो सल' बाथाखौ नागिरनो थाखाय जोङो जानारिमिनारि खायफा लेखाफोराव एफा एनै मोनो नाथाय बेफोरावबो गोबांखौ जों मोननो थाङा आर' एसे एनैल'सो
औ
एसे एनै गासिबो मोनजोबा आरो' नामफोरखौ मोनो एसे बिनिफ्राय गासैखौबो लिरनानै गालांजोबनाय जायाखै नालाय नोंथां बेनिखायनो जों मा सल' बाथाफोरखौ आबुङै मोनथिजोबा आरो दासिमबो एबा रावबो आबुङै होखायो फोरमायथिनानै एबा बुंफोरनानै होनो हाला आरो दानि सुबुंफोरा मानो होनबा खोनासंनाय हुदाया गैला खोन्थानाय हुदाया गैला नालाय नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
बेफोरबायदिनो जोंनि सल'बाथाया गोदो गोदायनि सोलिबोनायब्लाबो माने मोनसे मा होनो मख'जाथाव जोंनि बर' थुनलाइयाव गाहाय बिहोमा होदों आरो सल'बाथाफोराबो नङा होनबा नोंथां? औ नोंथां दाथ' नोंथां जोंहा समाबो जाना फैबाय औ नोंथां औ उनाव बेफोरनि सोमोन्दै एसे रिसार्ज खालामनानै रोखायै सावरायलायसै नामा नोंथां? औ औ दे होमबा आंबो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दे गोजोन्थों नोंथां।